औ खोनादों नोंथां खबरा मारै?
मोजाङानो नोंथां
औ आंनाबो मोजाङानो
अह ओमफ्राय नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
आं बिदिनो बारियाव एसे मैगं थाइगं नायनो फैदों नै आरो जुनार मोसौ बोरमा फोर दंना
औ औ होमब्ला दिनै जोङो जिब जुनारनि सोमोन्दैखौनो सावरायनोसै नामा न'आव फिसिजानाय हाग्रायाव मोननाय जिब जुनारनि सोमोन्दैखौनो सावरायनोसै ना?
औ जागोन दे। गिबियावनो होनबा आं नोंथांनाव सोंगोरनोसै खोमा दां माने न'आवहाय मा मा जुनार माने सुबुं माहारिफोरा फियो बांसिनानो?
ओ जिब जुनार होनोबा गिबियाव न'आव फिसिनायखौ जोङो मा होनो मोसौ मोनो, बोरमा, बिदिनो सैमा, अमा, दाउ, मावजि, माने गिबियाव बिसोरखौ मोननाय जायो आरो दा न'आव फिसिनाय होनोब्ला। बिसोरखौ मोननाय जायो औ। अब्ला नोंथांमोना मा फियो मा मा जिब जुनारफोर फिसियो बेबा?
जोंनाथ' जुनार फ्रा मोसौ दं, बोरमा दं आरो दाउ दं, अमा दं बेफोर बिसोरखौल' फिदों आरो ना आरो फिसियो गोबां जुनारफोर फियो मानसिफोरा जेरै थायो मैसो थायो, मोसौ जारसि थायो आरो मेथन थायो बिदिनो दस्राफोरा खायसे हांसो फियो फारौ फियो। गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जुनार खिन्थु बांसिनानो माने दाउ आरो अमा ओमफ्राय मोसौ बिसोर मोनथाम जिरादखौ गासिबनिबो न'खर न'खर नुनो मोनगोन आरोना बे कम्पालसारि माने बांसिनानो
अब्ला नों थांमोनहा मोसौ फियो होनदों ना?
औ।
औ होनबा मोसौनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ होमबा आम नोंथांनो मोसौनि माने सोमोन्दै एसे खिथानोसै मोसौआ माबायदि आरो जेनेबा मोसौ फिनो थाखाय मा राहा लानांगौ मोसौ आ मा मा - खामानियाव सहाय होयो होमबा बेनि बागै एसे खिथानसै नोंथाङनो
औ
गिबियावनो मोसौ होनोब्ला माने बयजों जेनेबा बयजोंबो मान होजाय माने मान होजानाय मासे जुनार आरो मोसौखौ माने बयबो सिबियो मोजां मोनो माने मोसौआ जोंनि थाखाय बिराद हेल्पफुल माने खामानियाव सहाय होयो आरो मोसौ वा गिबि खामानिया मानो होनोबा मोसौनिफ्राय जों मोसौ गायनिफ्राय जों गाइखेर मोनो जाय गाइखेरखौ जानानै जों जोंनि माने देहानो नांगौ जानाय मान सब भिटामिन बायदिसिनाफोरखौ माने गाइखेर निजोहै मोननो हायो आरो ना आरो बे गाइखेरजों जों माने गोबां बायदिसिना जेरै जाग्रा मेथाय दा गाइखेर दाखा पोनिर बायदिसिना जों बे गाइखेरनिफ्राय बानायनानै मोनो आरो आदबाव ओमफ्राय मोसौखौ- मोसौ हालुवाफोरा जोंखौ माइ गायनो थाखाय दैज्लाङाव हालौवनायाव सहाय खालामो मोसौजों जों हालौवनानै माने माइ गायो आरो ओमफाय बिनिफ्राय आरो मोसौआ जोंनि बारि बागान एबा न' खाथ खाथिफोरनि हाग्रा बंग्राफोरखौ जानानै साफा खालामनानै होयो आरो बिनिफ्राय मोसौनि मोसौआ जाखांनानै दोगोन खालामनाय हासार जेरै गोबोरखि बायदि बेफेरो जों मैगं थाइगंनि थाखाय जोबोद माने मोजां- खामानि मावो आरो मैगं थाइगं देरनाय आरो मैगंनि फुसथायि माने मैगङा गोथाव जानो थाखाय बिदि जायो आरो मोसौनि हासारखौ होयोब्ला- गिबियावनो मोसौ होनोब्ला मोसौआ इसे गिदिरानो जायो आरो- बिदिनो गिदिर जायो मोसौखौ आरो गोबां मानसिफ्रा माने बिजनेस खालामो मोसौनि मोसौखौ फानो माने न'खरनि नांगौ जानाय आंखालखौ सुफुंनो थाखाय फैसा मोननो थाखाय माने मोसौखौ बाजारफोरावबो फानो आरो ना माने मोसौ मान फानोब्ला गोबां रां मोनो नालाय। मोसौ हालुवा नि दामा बांसिन आरो मोसौ हालुवा माने मानैजों गोबां फैसा माने ज' फानोब्लाथाय गायफोरनि मादाव आरो बिदिनो माने बेफोरनो आरो मोसौनि जोंनो हेल्प होनाय सहाय होनाय खामानि होनोब्ला औ ओनबा आं नोंथांनाव माने अमाखौ माबोरै फिसियो जेनेबा अमाया मानो थाखाय बर'फोरा माने मानसिफोरा अमाखौ फिसियो बेनि बागै आंनो खिन्थानो हागोन
गिबियाव अमा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माने अमाखौ जोङो गिबियाव बांसिनानो माने जानो थाखाय आरो रां आरि आरजिनो माने मोननो थाखाय माने फिसिनाय जायो आरोना। अमा अमाया माने बिदिनो अमा फिसाखौ माने जोङो बायनानै लाबोनानै बिनि माने बिखौ फेदेरनो थाखाय जोङो मोनसे गन्द्रा बानायनानै दोनो। बेखौ फिसिनो थाखाय मोनसे गन द्रा बानायो आरो अमाया गिब बांसिनानो बिदिनो न'आव मोननाय ओंखाम खालाय बेखौनो जायो आरो ओंखाम खालायजों लोगोसे जोङो माइ संनानै मोननाय गुन्दै माइ मिलाव मिल होनानै मोननाय बे गुन्दै बा देनानै मोननाय गुन्दै बेखौ माने- ओंखाम खालायजों लोगोसे लगायफायो। आरो बेजों-बेजों लोगोसे जोङो अमा आदार हिसाबै जोङो बां मा होनो थास' बिबार थास' थास' थास' थास' फिफां माने थास माबायाव हाग्रा बंग्रायाव माने बेखौ दाननानै लाय लायनानै बेखौ माने अमानि थाखाय माने थौआव माने रुयो आरो । अमा आदार हिसाबै । जायखौ अमाया गोबाङैनो जायो आरोबाव बैजोंनो लोगोसे जोङो जुमाय मावनायाव मोननाय अफ्रि बेखौबो जोङो अमानो होयो आरोना । औ । आरोबाव अमाखौ जोङो बांसिनानो जेब्ला अमाया देरो अब्ला बेखौ माने सिथारनानै फानो एबा बेखौ माने राङारि आरजि जिनो थाखाय फानो आरो अमा बे अमाया जानो बेदर जानोबो गोथाव जायो बिनि थाखाय माने अमाखौ बांसिनानो फिसियो आरोना । माने बे रोखोमै फिसियो आरो । औ अब्ला नों औ नों । थां जोङो दा जिब हाग्रानि सोमोन्दै हाग्रानि जिब जुनारनि बागै सावरायसै नामा दा ।
औ जायो दे ।
औ बिदिनो गिबियाव नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बि हाग्रायाव जोङो मा मा जुनारखौ बांसिनै मोननाय जायो ।
औ हाग्रायावथ' गोबां न'आव फिसिग्रा जुनारफोरनि मादायाव हाग्रायाव फिसिग्रा जुनारफोरनि माने अनजिमा रोखोमा बांसिन जायो आरो । जेरै हाग्रायाव बिदिनो गिबियावनो होनोब्ला हाग्रायाव मैदेर थायो मोसा थायो सियाल थायो, लख्रा थायो बिदिनो मै थायो मुफुर थायो । गान्दा थायो । आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि जिराफ थायो दैनि मैदेर थायो बिदिनो गोबां जेरै जिबौ बायदिसिना आरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जायफोरनि नामखौ माने मिथिजोब बुंजोबनो हाया बायदि माने गोलाव लिस्ट जायो आरो हाग्रानि जुनारफोरनि बागै रायलायोब्ला ।
औ औ ।
बेफोरनि मादाव जों हाग्रानि जुनार होननानै बुङोब्ला माने कमनावनो बयनिबो माने गोसोआव फैयो बेनो जादों मोसा एबा मैदेर लख्रा बायदिसिना आरोना ।
औ औ ।
होनबा नोंथाङा माने हाग्रानि जुनारफोरजों माने माबायदि रोखोमनि जेनेबा हाग्रानि जुनारफोरा सुबुंफोरनि थाखाय खहा खालामो नामा बिनि बागै खिन्थानो हागोन ।
जोङो गिबियाव बिदिनो मैदेर, मोसा मानि बियो जेबो हाग्रा ओनस ओनसोलनिफ्राय माने मालाबा समावहाय माने जोंनि ओनसोलाव माने हाबफैनो नागिरो आरो जेरै मैदेरफोर मैदेरफोर हाग्रानि मैदेर होननानै बुङोब्ला माने मैदेराथ' जोबोर गिदिर गिदिर जायो नालाय । बेनि थाखाय माने मैदेरफोरा मालाबा समाव जोङो ओ फैनानै माने जोंनि खहा खालामलाङो जेरै आदार आदार ना थाखाय बिसोरो माने ओरैबा ओै गिदिंथिनानै ओ सुबुंफोर थाग्रायाव सफैयो आरो। सुबुंफोर थाग्राआव सौफैयो जायनि जाहोनाव बिसोरो माने मा होनो जाग्रा आदार नागिरनो थाखाय माइरं दैरं माइफोर जानो थाखा खाय बिसोरो न'आव ओरैथिं फैनानै माने माइफोरखौ जालांनो नागिर रो न' फोर खौ सिफायलांओ बिदिनो माइ फोरखौ दुब्लिआव माइ फोर दंब्ला बेखौ गाग्लि लांओ बिदिनो थालिर फिफां फोर सिफाय लांओ खुसेर बागान फोर सि फाय लाङो बेबायदि आर ना माने हाग्रानि जुनारफ्रा माने सुबुंफोरनि खहाखौ खालामलाङो आरो मालाबा समाव फैयोब्ला। मैदेरफोरा आरो मोस साफोर फैयोबाथ' माने गोबाङानो खहा जायो मानो होनोबा मोसा होननानै बुङोब्ला हाग्रानि जुनाद। बियो गुबुननि जिउखौ जानानैसो थांनानै थायो नालाय जेरै मै बेफोरखौ जानानै थांना थायो। थिग बेबायदिनो हाग्रायाव बियो जेनेबा उ बिदिनो गुबुननि जिउ माने मैफोर मोननो गोब्राब जायोबा बियो माने आदार नागिरथिंबायनानै सुबुं माहारि थाग्रायाव फैयो। जायनि जाहोनाव बियो सुबुंफोरखौनो जायो आरोना। मालाबा समाव जालाङो। बिदिनो गोबां खहा जायो आरोना बिदि सुबुंफोरखौ ज' जायाबाथ' सुबुङा खहाबो जायो माबलाबा समाव जिउ जोबनोबो गोनां जायो बेनि थाखायनो माने हाग्रानि जुनारफोरा माने सुबुं ओरै फैयोबा खहा जायो आरोना बिरादनो अ अब्ला नोंथाङा बिदिनो हाग्रायाव मोननाय जिब जुनार बागै एसे सथ खिन्थानो हागोन नामा
औ होनबा माने हाग्रायाव मोननाय जिब जुनारफोरजों एसे माने जों सामोलै जानानै थानांगौ जायो आरोना न'आव थानाय जुनारफोरनि मादाव हाग्रायाव थानाय जुनादफोर माने सुबुंफोरखौ सोमोन्दो गैया जायो बेखायनो माने बिसोरनि ओमफ्राय जों जेसेबां माने गोजानाव थायो मोजां जायो आरो माने बिसोरनि जों जाहाथे थे जेबो खहा खालामा लासे माने बिसोरखौबो जों दुखु होआबा बिसोरबो जोंखौ माने दुखु होनो नागिरनायनि सान्सआ गोजानाव थायो आरो। बेनिखायनो जेरै जों जोंबो सांग्राङै थायो थिग बे मोजाङै थायो थिग बेबाददिनो जोंबो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ मोजाङै थानो जोथोनै थानो थाखाय होनांगौ आरो ना खस्थ'
औ औ दे होनबा नोंथां समाबो औ समाबो जाबाय दोनथ'सै
औ दे